अ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ। ओ नोंथां जों दा दानाय लुनायनि सो सोमोन्दैनो रायलायनि नामा?
औ सावरायनो हा गोन
औ बेबायदिब्ला नोंथाङा दानाय-लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो माबायदि मा खालामनाय जायो गिबियावनो
दानाय-लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो।
औ
जि जोम दानाय खौनो बुजिनाय जायो। बेखौ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानानै गानबोदों। गावसोरनि मिथिंगायाव मोनबोनाय गासै बेसाद फोरखौनो लानानै जिखौ बानायबोदों। जेरैहाय इन्दि इन्दि जि खौ मिथिंगानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ इन्दि जिखौ माबायदि बाहायनाय जायो?
इन्दिजखौ बर'फोरा गिबियावनो बाहायग्रोदोंमोन होननानै बो बुंनो हायो। बिनि गासै बानायनायनि आदबानो बर' आइजोनियाव दंजोबो गिबियाव जों बेखौ बानायनो थाखाय इन्दि एम्फौ खौ फिनाय जायो इन्दि बिलाइखौ बे एम्फ खौनो जाहोनानै फैनाय जायो।
औ बेनिफ्राय फिसिनानै फिथोब जानायनिफ्राय खुन्दुंखौ दुरुननो हानाय जायो आरो ना।
औ
औ बेनिफ्राय आरो माबायदि माबायदि?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो इन्दि एम्फौ खौ बेफोरबायदिनो खालामो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो खालामनाय जायो। इन्दि इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै बेनिफ्राय फिथोब दिहुननानै खुन्दुं लुनानै सि दानाय जायो।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि आगो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिफोरा दाबोनाय बायदिसिना आगरफोर दङ बे आगरफोरनि उम मुंफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
औ
बे आगरफोरनि मुङानो जाहैबाय थाइगिर बिबार ओ मोफुर आफा लाव बेगर फारौ मेगन हाजो आगर आगर गिदिर आगर फिसा बायदि बायदि दि
बै मोनसे मकरदमा होननाय आगर दङमोनना बेखौ गोदो गोद दायनि जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायोमोननो दि बे आगरखौ बयबो हिन्जावसा मानसिया रोंथारनांगौमोन नो होननानै फोथायनाय दङ मोननो। बेनि बागै इसे मिथियो नामा? नोंथाङा?
बेनि बागैथ' आं बारा गुदि खिथा मिथिया। मिथियोब्ला नों थाङानो फोरमायनानै होदो।
औ बे मकरदमा आगरखौनो बयबो रोंथारनांगौ मोनो आरो।
औ।
औ। बेनि अनगायैबो बायदिसिना आग'रनि अनगायैबो नोंथाङा ओ दानाय-लुनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरखौ एसे फोरमायना हो मा मा बाहायो आइजें-आइला
औ आइजें-आइला होननानै बुङोब्ला जोङो साल साला जाहैबाय दं फांनिफ्राय बानायनाय मोनसे जि दानायाव बाहायनाय मोनसे आगजु। बेनि उनाव दङ साल खुन्था जाय गोनांथि थार जि दानायाव।
औ।
सेनो बे सालनिनो बाहागोफोर दङ जेरैहाय माखु मुथ मुथि पिकार आरो दंबावो गान्दै रासो बेफोर गासैबो दानाय-लुनायाव बाहायजानाय औ। दानाय-लुनायाव बाहायजानाय गास सिबा आगजु थालांनाय गासै मुवाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोनबा होदो।
औ जेनथेर सो रिखि बबिन बबिनाव खुन्दुंखौ थुननानै ओ जि सोंनाय जायो।
औ।
औ।
बर' आइजोफोरा ओरैनो मा मा जिखौ दायो?
औ बर' आइजोफोरा ओरैनो गोबां गासैखौबो दायो बायदि बायदि जेरै दख'ना, गामसा, फालि आरो दख'ना गुबै आगर गुबै बेफोरबायदि।
औ।
औ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि मा नख'ना दायो बेखौ एसे बुंलाय।
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दायो बायदि बायदि गाबनि बायदि बायदि दख'ना बिदन बायदि बायदि गाब होनानै समायस होर होनानै बायदिसिना आगर लानानैबो दायो । जेरै हाय थाइगिर आग गर दिंखिया बिजौ बेफोर आगर। खौ बांसिन फास्रायाव बाहायनाय जायो ।
औ। आथिखालनि मुगायाव ओ गोदो-गोदायनि बायदि साल खुन्थाजोंनो दानाय सोलियोना सोलिला नोंसोरनि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला साल खुन्थाजोंनो सोलिफ्रामो अब्लाबो खायफा खायफा मोनसे रेदिमेद साल बानायदों बेखौ दंफांजों बानायनाय जायो । औ दंफांनि मोनस बे रेडिमेड सालखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों । जायो जोंनिनो औवाजों बानायनाय औवाजों गायनाय साल खुन्थाजोंनो एसे एखेफ्राम जायो गासै आदबानो एखे
औ
खालि बेनि साल खुन्थानि दाथायाल' एसे बेलेग जायो ।
औ दानि ओ दावगानाय मुगायाव मिसिं मिसिं मिसिंजोंबो आगर एरनाय जायो बेखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो ।
दानि मुगायाव मिसिंजों आगर एरनायाबो मोनसे मोजां आयदा होननानै आं सानो । दानि मुगाया ओरै बाद बादायलायनायनि मुगा होननानै जों बुंनो हायो । मानो होननानै बुंब्लास समा जोंनि थाखाय जोबोर बेसेन गोसा जों खम समनि गेजेरावनो गोबां जि जिमफोरखौ दिहुननो हायो नालाय औ बेनिखायनो बेखौ फालांगिनि बिथिङावबो गोबां खाबु गोनां बर' आइजोफोरा बेफोर खौ मोनसे फालांगि बिथिङाव लांनो हायो आरो लांनानै गावनि थांना थानायनि जिउआव मोनसे आयदा हिसाबैसो थांना थानायनि मोनसे बाहागो रां खामायनानै जिउखौ दैदेनलांनो हायो
औ
बेयो मोनसे थारैनो मोनसे मोजां हाबा
बेयाव माने समखौ होसो सोनानै मावनो हायो आरो
औ औ औ थाङा ए इन्दि लुनायनि बागै एस दे फोरमायनानै हो।
औ इन्दिखौ ओ इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै फिसिनाय जायो बेनि उनाव फिथोबखौ दिहुननानै बेजों ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जि सोंनानै दानाय जायो। औ बिदियैनो इन्दि इन्दिनिफ्रायबो सि दानो हायो आरो
औ औ
औ दा नोंथाङा ओ जि दानायनि बेलायाव माबे मोनसेखौ मेसिंननि दारै दानायखौ ना आखाइजों दानायखौ साबसिन हामसिन मोनो।
आखाइजों दानायखौ बांसिन साबसिन जानांगौ।
औ
बेवहाय गावनि आखाइजोंनो दांनाय बिलिरनाय बायदिसिना आगरखौ एरखांनानै गाबखौ समायसार होनो खालामनो हायो नालाय।
समायफ्लेहोनो हायो। गावनि आखाइजोंबो औ थिग बेबायदिनो दा दानाय लुनायाव बे नोखौ नोखौ माबायदि खननाय जायो?
नोखौ जों औ मोनसे हासुं लानानै बे नोखौ खननाय जायो बे हासुंनि गेजेरजोंनो गासै खुन्दुंआवनो जोङो नोखौ मोनसे मोनसे बिदि खनलांनांगोन मोनसे खुन्दुंआव दोंस से खुन्दुंआव मोनसे नो नांगौ। बेनि उनावस जो जोङो जिखौ दानो हायो नङाब्ला जि दानाय आदबा मालाबाबो जानाय नङा। नो गैयामोनबा नोनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि माखुखौ बेख खुन्दुंनि सिंजों फानहोनो हायो नालाय बेनिखायनो नोखौ गोनांथि जायो।
औ बेबायदिनो समायना रमायना खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन ओ कालारनि गोनांथि जायो बे कालारखौ मानिफ्राय बाहायनाय बानायनाय जायो।
जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोदोनिफ्राय बाहायबोनायाथ' मिथिंगानिफ्राय मोननायानो। आथिखालावसो गोबां गुबुन गुबुन ओंखारबाय बेनि बागै नोंथाङा मिथियोगोब्ला? एसे फोरमायनानै हो।
औ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ गोबां जिरादजों बानायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
औ
औ बायदि बायदि रं फुननानै दायोब्ला मोजां नुयो। दा जों जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे।
औ